औ खोनादों नोंथां थारैनो।
औ औ। ओ मोनाबिलिनि हामग्लायनाय बावहरबाय नोंथां। औ आं फन हर
हेलौ।
औ। आं नोंथांनाव फन हरनायनि
नोंथांनिखो आं बारा खोनायाखै नोंथां। औ
खोनादों?
औ नोंथां दासो खोनादों।
औ आं नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने नोंथांजों आङो मोनसे आइनि सा दसे ओ रायज्लायनो सानदोंमोन आरोना। नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
औ औ। दा बिदिब्ला आङो बिदिनो नोंथांजो ओ जोंनि बर' सुबुंफोरनि बर' माहारिनि धोरोमारि समनि आबाद मावनाय बा दिनैनि मुगायाव आबाद मावनाय बा जोंनि जेरैहाय ओ बायदिसिना बिथिङाव जौगानाय आबादखौ लानानै बायदिसिना गायनाय फुनाय बिनिस सोमोन्दै एसे ओ सावराय होनो सानदोंमोन आरो ना बोरैहाय सोलायनाय फैखो इनै आरो गोदो माबायदि मावोमोन बेफोरखौ‌ दा गिबियावनो औ नोंथा नोंथांनाव सोंग्रोनो सानो जे जोंहा दोरोङारि समावहाय माबायदिहाय आबादफोर खौ मावमोन बा जों बेसेबां बिनिबाङै दिहुननो हायोमोन आबा दफोरखौ जों हाथाय बाजाराव लांनो रोङो ना रोङामोन गोदोनि सुबुंफोरा बिनिस सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनाय नोंथाङा।
औ जेरै जों बुद ओ गोदोनि जुगखौ बुङोब्लाथ' जेरै खोनादोंना नोथाङा?
औ खोनादों दे खोनादों।
औ देरै जोङो गोदोनिखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जेरै जोङो गोबां ओ खस्थ'मोन आरोना जेरै जोङो आबाद उनु मावोब्लाबो जेरै जोङो रां ओ जेरै जोङो फिथाइ सामथाय ओ फानोब्लाबो जेरै रांफोरा एसे खममोन आरोना।
औ नंगौ नंगौ।
औ जेरै बुंनो थाङोब्लाथाय जेरै जोङो लेस्राफोरखौबो जेरै जों फानोब्लाथाय जेरै जोङो ओ बिदिनो ओ सेरसे गाहामावनो दस थाखा बिस थाखाफोरावनो जोङो आ गोदो हरनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना। जेरै जोङो औ जेरै गोबां गोबां रांनिबो खस्थ' जायोमोन आरो जानाय लोंनाय फ्राबो खस्थ' जायोमोन जेरै जोङो ओ जानो थाखायाब्लाबो जोङो जेरै माइखौ जेरै जोङो औवालफोराव सो देनांगौ जायोमोन। जोबां गोबां खस्थ' मोनो आरोना जेरै जोङो औ। बुंनो थाङोब्ला दिंखि एबा औवालावसो जों बांसिन देनायखौ जों जानो मोनबो दों आरो जोंबो जानो मोनबोदों आरोना। गोबां खस्थ'मोन आरोना। जेरै जों फिथाइ सामथाइ फानब्लाबो जेरै जोङो बेफोर बेफोर राङा जेरै जेरावबो उदायामोन आरोना। जेरै जोङो माइफोरखौबो फानब्लाबो गोबां खम बेसेन रां खौ जों मोननो मोननो हायोमोन आरोना। दानि दानि जुगावथ' जोङो ओ माइफोरखौ गोबां रां बुरजा बुरजा मोननो हायो आरोना जेरै जोङो हा हाथाय बाजाराव फानोब्ला आरो मैगं थाइगं फानोब्ला फानोब्लाथाय जेरै जोङो दानि जुगाव जोङो ओ जेरै जोङो ना गुरनानैब्लाबो जेरै जों न'खर खुंनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो ना जेरै जोङो मैगं फिथाइ औ जेरै मैगं फिथाइ सामथाइ फानब्लाबो जेरै जोङो बेफोरजोंनो न'खर खुंनायफोरखौ जों दा नुनो मोनबोदों थिग बेबायदिनो जोङो गोदोनि जुगावबो बुंनो थाङोब्ला ब्ला बिदिनो जोङो थाइसे थाइनै खरसा मोनोब्लाबो बेफोरजोंनो जों न'खर खुंनायखौ जों नुनो मोनबोदोंमोन आरो गोदोबो थेवब्लाबो गोदोनि जुगाव एसे औ गोदोनि जुगाव एसे खममोन आरो जेरै जोङो राननानै थायोमोन बेफोरबायदिनो जेरै ओंखाम जानो थाखाय जेरै माइरं गैया बेफोरबायदि जायोमोन आरोना गोबां खस्थ' जायोमोन गोदोनि जुगाव औ
औ जों खोनानो मोनदों जेनेबा थालिर फोरखौनो औ आोंहा खोनानो मोनदोंमोन जेनेबा माइरं दैरंनि आंखालाव जों जेरैहाय माने मोनसेबो मुवाखौ गारामोन आरो जेरै
औ
बे जोंहा मो बायदिसिना बिदि ओंख्रि जाग्रा थालिरफोर बायदिफोरखौनो जा
औ
आरो बे समखौ जोंबो एसे एसे मोनबोदों आरोना थालिर खावनानै जानाय बा बायदिसिनाखौहाय औ खोनादोंना नोथाङा
औ खोनादों
औ-औ बेनि अनगायैबो जोंहा आबादनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला औ माने आबादफोरखौहाय एसे एसेल' बिबांनि मावनाय नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां
औ-औ नंगौ नोंथां थारैनो
जेरैहाय बिदिनो जोंहा मोसौफोरजों बा मैसोफोरजों मानि जोङो हाले एवनाय खौ नुयोमोन गोदोनि दिनावहाय आरो गोदोमोन जेनेबा मोसौ गायजों मानि हाले एवनायखौ नुनो मोनोमोन खाय खौ बेफोरबायदि बुंङोमोन आरोना बेनिफ्राय बिब्दिनो जोंहा गोदोयो ओ न'खरफोराव जानो आन्थाल' बेफोरबायदि बा खायफाया एसे बुरजायै हालेवोन आरो नाथाय बांसिनानो जोंहा बांद्राय गायामोन एसे एसेल'खौ गायनानै आरो बेसेनफोराबो खममोन नालाय बेखायनो इसे एसेल' गायनानै औ बेजोंनो थोब्ले माब्ले सोलियोमोन आरोना न'खरफोरखौ नाथाय जोंहा गोदोयै माने जोंहा गोबां आदब खायदाफोरा गैयामोन आरो जोंनि सुबुंफोरनियाव बिदि साननाय हनाया गैयामोन जेनेबा जों बेफार फालांगि हाथाय बाजाराव ओंखारलाङै हाराय बायदिसिना बेफार फालांगि खामैयाव गुबुन जौगा नाय हारि फोरनि जायखौ बुङो बिजनेस होननानै बुङो जों बे बेफार फालांगि खालामनायखौनो बै बेफार फालांगि बा फालांगिरिफोरखौ लोगो मोनैयाव बिसोरनिफ्राय गोबां आदब खायदाखौ फोरोंनानै सोलोंनानै लानो हायाखैमोन आरोना बे जाउनावनो जोंहा बेफोरबायदि बेफार फालांगिनि बिथिङाव उन जानानै थादोंमोन जोंहा जेरैहाय आबादफोरखौबो जों हाथाय बाजार जाराव दिहुनलांनो रोङाखैमोन नाथाय दायो जोंहा सोलोंथाइजों लोगोसे बेफोरबायदि गोबांनो साखांथायफोरा जोंनि सुबुंफोरनियावबो जाखांफैबाय आरोना बेनिफ्राय जोंहा दायो इसेल' हाफोरावनो जोङो ओ माइ आबादजों लोगोसे गोबां मैगं थाइगं बायदिखौहाय एसे एसे हाफोरावनो फोनानैहाय गोबां आबाद दिहुनना हाथाय बाजाराव फानहैनाय बा गाव फानाब्लाबो माखासे आबाद मावनानै गुबुननो खम राङाव हरनानै बै ओ गुबुन सा सासेया बायख'ना लाङो बिबो बिनिफ्राय बेफार फालांगि खालामलायबाय माने फानलाय बायलाय बे फोरबायदि आदबखौ जोंनि सुबुंफोराबो दा ओ
औ।
अनसायनानै लाबाय आरोना रोंबाय बेफोरबायदिखौ दा बेनि गेजेरजों जोंहा आबादनि बिथिङाव बे बेफार फालांगि बिथिङाव जौगाबाय आरो हासारफोरखौबो जेनेबा ओ गोरैयो जोंहा जेबो हासारखौनो होआमोन आरो ना। बिनिफ्राय गोबांनो जायोमोनबो दा बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला बिनि बिथिङावहाय जों हा हाखारफोरा रासायनारि हासार बाहायनांगौ जालांबाय औ औ नंगौ।
गलानिफ्राय बायनाय हासारखौसो होनाय नुनो मोनो आरो ना दानि जुगाव। औ आरो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला आगोलथ' जोङो मोसौनि गोबोर हासार आं बांसिन होनाय जों नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां।
बेजोंनो जोंहा गोबां थोजासे खोना औ खोनादों। खोनादोंना?
औ खोनादों ना?
औ आं खोनादों दे नोंथांनि बुंनायखौ।
औ औ नोंथां थारैनो आरो जों बुंनो थाङोब्लाथाय गो गोदो जोबोद खस्थ' मोनो आरोना बुंनो थाङोब्ला जेरै जों थालिर फोरखोनो रुनानै जानाय। बिदिनो मैगं थाइगं फाननानै जानाय खम बेसेनाव।
नंगौ नंगौ। औ बि आरो जोंहा दैनिबो जोबोर आंखाल मोन आरोना गोदो समावहाय ओ जेरैहाय जोंहा बे जों जायखौ दा बुङो जों दंखल होननानै बुङो बा जोंहा दैख खलफोर जावो दिनैनि मुगायावहा दानि दाथ' जों दिहुनजानाय जेरै मटर बा जोंहा बेफोरबायदि बरिं पाइपार हाबनानैहाय गोबां माने ओ गोरलैयैनो जोंहा लाइन जों दिहुनबोयो आरोना दैफोरखौ हा सिंनिफ्राय बेनिफ्राय जों आइरन गैयै दै दैफोरखौ दिहुननो गोथौसिम फबनानै नाथाय गोदो बेफोरबायदि आदबा गैयामोन जोंहा। दैफोराबो माने थौलयावनो थायोमोन आरो ना गोदोयो बेनिफ्राय जों बेयावनो हा खौ हाखौनो ओ हाखर हाखर बायदि थौले एसे हाखर जाव साननानैहाय बेनिफ्रायनो जेरै मुस्रिफोर बा माबा मोनसे इस्रि जिफोर बेफोरबायदिजोंहाय गोबा सि फोरजों जोङो बेनिफ्राय दैखौ खावनानैहाय ओ बाहायनाय जायो ना न'खरनि सानफ्रोमबोनि जिउआव दै बिदि बानायनायखौबो जों नुबोदों। दों आरोना औ खोनादों दे खोनादों।
औ औ नोंथां थारैनो। अब्ला जोङो बेफोरबायदिनो औ
बेफोरबायदिनो जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना आगोलनि गोदोनि जुगनि मानसिफोरखौ।
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ औ थाइसे थाइनैजोंब्लाबो बेफोरबायदि जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनबोबाय। आरो गोबां बेफोरबायदिनो जेरै
गोदोनि जुगाव बांसिन ओरैनो खस्थ'सिन जायोमोन आरो जेरै जानो लोंनो गैया। बेफोरबायदिनो मैगं थाइगं जेरै ओंखामफोरनि ओंखाम। फोरनि ओंखामफोरखौथ' मोनजानोनो थाङामोन आरोना गोदो जुग गोदोनि जुगाव बांसिनानो औ बोथिसे मोनजाब्ला औ औ। औ जेरै बोथिसे जानानैब्लाबो जेरै थायोमोन आरोना।
औ औ
औ जोबोद खस्थ'मोन आरो गोदोनि जुगाव दानि जुगावथ' दानि जुगावथ' जेरै ओ गोबाङानो ओ मानसिफोरा गोनां जा जोब्बाय आरो ना जेरै जानाय लोंनायनिबो औ जा जानाय लोंनायनिबो एख' माबा गैला जेरै ओ फैसाफोरनिबो एख' टेक गैला आरोना दानि मानसि फोरा गोबाङानो औ गोबाङानो जेरै बिदिनो जानो गोनां जाजोबबाय आरो ओ राननानैबो थाला दानि मानसिफ्रा
औ थाला रावबो राननानै थाला आरोना जायखि जाया गावनि मावनांगौ खामानिखौ गाव नागिरनानै लायो रावबो जिरायनानैबो थाला दिनैनि मुगाया मानो होनब्ला जोंहा बादायलायनाय मुगानालाय जाय जेरै हायो जेथिं हायो बेफोरबायदि नो रांखावरि आरजिनाय बा रांखावरि बिथिङावहाय गोजौ थाखोआव लांनाय बिदिखौल' सानो आरो। ना दानि मानसिफोरा। नाथाय गोदोनि गोदोनोनि दिनाव जोंहा बांसिनै गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय एबा खौसेथिया बांसिनै दंमोन होननानै आं सानो आरो ना नाथाय दिनै जों बांद्राय नुनो मोनला जेसेबांनो रां रुफानि ओ जोंहा रां रुफानि बेसेना जेसेबांनो बांद्राय जालांदों एसेबांनो माने जोंना गावजों गाव सानलायनाय अनलायनाय बेबायदि बिथिङा खमायलांनो हम दों आरो ना खालि रां रुफानि थाखायल' अब्ला बेसेननि थाखायल' अनजायनाय बेसेन नि थाखायल' सोरखौबा हेफाजाब होनाय बेफोरबायदिखौसो जों नुगासिनो आरो ना दिनैनि मुगायाव। जोंहा बिबदिनो सुबुंथिखौ बा अननाय माने गोरोबलायनायखौ जों लाखिनाया मोजां आरो ना जोंनि जोंनि गेजेरावहाय मानो होनोब्ला माबा जेसेबांखि रां रुफा थाया मानो जोङो गोरोबलायनाय बा हे हेफाजाब होलायनाया गैयाब्ला सानसे समाव खैफोदाव रावखौबो मोना बिदि जायोना औ।
खालामनायफोरखौसो बांसिन नुनो मोनोमोनो आरो ना।
औ नंगौ।
गोदोनि सम होनोब्ला औ मैहुर खालामनाय जेरै जों जंफा गनखौनो जेरै औवाखौनो जों जंफार फाननानै जेरै मैहुर खालामनो थांनाय औ बेफोरखौ जों बांसिन नुनो मोनबोदोंमोन आरो औ। अब्ला नोंथांजों सावरायनाय जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ औ आंबो नों नोंथांजों सावरायना गोजोननाय मोनबाय दा जों बिदिब्ला बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ नोंथां थारैनो औ दे।